हेलौ अ नोंथाङा मा खालामदों
ओरैनो दंथ'यो नोंथां
बिब्दिब्ला नोंथां जोङो दसे समनि थाखाय जेनेबा नानि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा नानि बागै फंनैसो बुंनो हागोन ना
हायो नोंथां
बिदिब्ला दे नोंथाङा नानि बागै फोरमायना होदो
फोरमायसै बिदिब्ला नोंथां सम्थाइ गोनां आरो आबुं आदारनि थाखाय नाया जोंनि जोबोर गोनां आदार
औ
जोङो देहानि थाखायबो गोनांथार प्रटिनखौबो बेवहाय जोङो मोननो हायो आरो
औ औ
मानोना बेवहाय भिटामिन आरो आरो ए भिटामिन दिड थानायनि अनगायैबो केलसियाम आरो
पसपरास थायो फोथार दैमा हाखर हाला बिलो बिलोमा जेरावबो थोजासे ना थानायनि थाखाय सुबुङा गावनो हमना नै एबा खम बेसेनाव बायनानै जानो हायो नोंथां
औ ओमफ्राय
ओमफ्रायो जोङो ना देरनायनि दामाबो बाहायनो हायो। जाहा थे जाहाथे नाया थाबैनो गिदिर जानानै जों नाखौ थाबैनो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो।
औ
बेनिफाय जोङो
नाखौ जोङो गाव गावनो फिसिनोबो हायो फख्रियाव नोंथां
बिनिफ्राय नोंथां ओ नाया जेनेबा नायाबोथ' गोबां रोखोमनि दं नालाय नाफोरा मा मा मुं? बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
हायो नोंथां नाया फिथिख्रि ना गोरि ना स लना ओमफ्रायो जापान
औ
ना मावा
औ
ओमफाय उम रौ बारलि सल थायो नोंथां
आरो
ओमफाय ना बामि ओमफाय नोंथाङा मिथिनायखौ फोरमायदो एसे
नायाथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां
औ
उम जेरै ओ बिब्दिनो नोंथाङा माखासेखौ बुंलांबाय माखासेखौ जेनेबा आङो आंनि मोनदांथिजों बुंनोसै नोंथां
औ नोंथां
ओ नाया जेनेबा ना मावा मोननाय जायो ना फिथिख ख्रि नास्राय गोरै स'ल ओ जोङो जेनेबा आथिखालावथ' ना सालानि होननायबो मोनो नोंथाङा मिथिखागौ बेखौथ' ना सान्दा होननानैबो बुंनाय जायो जायखौ ओ बिनिफ्राय नाखौ जोङो आजिखालि जेनेबा गाव गावनो ओ गोरलै ओ ना फिसा समाव दा बायदि दैलां बोथोराव जेनेबा ना फिसाखौ जों फख्रियाव हगारना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां आथिखाल समावथ' नाया जेनेबा ओ गोबां बिबाङै गोबां रां आवग्रिनानै दं नङा होमबा नोंथां औ बिब्दिनो जेनेबा जोङो दायो दा दैज्लां समाव जेनेबा नाखौ हगारनानै जोङो मेसें समाव बे बै नाफोरखौनो गुबुननो फानफिननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
आथिखालाव जोङो नानिबो बिजनेस मावनो हायो नोंथां जेनेबा ओ जोङो नाखौ बिदिनो बिजनेस मावनानै जोङो गोबां रां आरजिनानै बिदिनो ओ जौगाबोनो हा हमदों आथिखालाव नङा होनोमा नोंथां
औ नोंथां
बेनिफ्राय नोंथां ओं जेनेबा ओ नाजों ओ नाखौ जों मा मा रोखोमै जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
हायो नोंथां जोङो नाखौ ओ सावनानैबो जायो बिदै गोनांबो जायो ओमफ्राय नाखौ एवनानैबो जायो बेनिफ्राय बाथोनबो जायो जायो आरो नोंथां आरो नाखौ मेनानैबो जायो
नाखौ जेनेबा जोङो मा मा मा मैगंजों मा मा रोखोमनि जानाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
हायो नोंथां जोङो नाखौ फुख्रिनि नाखौ जों जेरै मैथाजों जायो थेब थेब
औ
ओमफ्रायो जोगोनारजोंबो जायो ओमफ्राय ना सल फोरखौ जोङो ओरैनो सिदोब सिदोब फ्राय खालामनानै जायो ओमफ्रायो सबायजों नाखौबो जायो
औ थारुनजोंबो जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां आरो बिलाहिजोंबो जायो
औ अनलाजोंबोथ' ना मावा फिसा फिसा बेफोरखौ जायो नङा होमबा नोंथां आरो थास' आथिंजों बो ना बालाबाथिया गोरानखौ जानाय जायो
औ नोंथां
औ नाखौ नोंथांमोनहा जेनेबा ना बाथोन खालामना जायो ना जाया
जायो नोंथां
बे ना बाथोनखौ माबोरै एबा मा रोखोमै बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायना हागोन ना हागोन नामा ससे
हायो नोंथां
औ नोंथां दे फोरमायना होदो बिदिब्ला
ओ जोंहा ना बाथोन खौ जेनेबा फार्साव नाखौ ला बोनानै सायनानै लाग्रोबाय बेनिफ्राय खिफोरखौबो बा गारबाय आरो बेनिफ्राय सुनानै लाबाय सुनानै दोननानै अर जरायबाय बिनिफ्राय सारायखौ जानबाय बेनिफ्राय सामब्राम गोजाखौ हानानै लाबाय ओमफ्रायो थाव एसे होबाय सामब्राम गोजा हाना लानायखौ सेरबाय आरो एसे एवनानै ना खौबो होसनबाय आरो बेनिफ्राय मस्ला बानलु सामब्राम गुफुर दुन्दिया देनानै लाबाय आरो
ओमफ्राय नोंथां ना बाथोनाव मस्लाबो होयो नामा
औ होयो नोंथां एसे दै होनानै जानायाव जेनेबा सावनानै जानायाव होआ दैजों सावनायाव होयो नोंथां
औ दे बेनिफ्राय जोंथ' नाखौ नाफाम महरैबो बानायनानै दोननो हायो गोबाव समसिम जानो थाखाय औ नोंथाङा नाफामखौ माबोरै बानायो बेनि बागै फ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां औ दे नोंथाङा फोरमायना होनो होदाय
नाफामखौ जोङो दाथ' बिराद बिलो बिलो मा मायाव ल एबा गुरनानै लायो नालाय नोंथां आरो सेनफोरावबो दाथ' दै्लां बोोर बोथोर नालाय बिराद मोनो आरो बिनि थाखायनो दाथ' आरो अखाबो हाबाय थानाय बोथोर सान्दुंबो बारा दङा बिनि थाखाय जोङो अराव फोराननानै लायो आरो रानजासिम गोबाव सम बेनिफ्राय जेब्ला रानो अब्ला जोङो थफिखौ माबा उवालखौ सुनानै लायो ओमफफ्राय उ दालि गांखंखौ हानानै लायो बिनिफ्राय नाखौ देग्रोबाय आरो ओमफ्रायो खुमब्राखौबो एसे होयो नोंथां
औ औ
मानोबा एसे सिदोब सिदोब जानायनि ओमफफ्राय दुदालिखौबो होबाय बेनिफ्राय ज' देफाबाय जेब्ला गेप लेथारो अब्ला जोङो माबायाव औवानि हासुङाव सोनानै दोनो आरो ओमफ्राय मोजां माथेनानै दोनो जे बार हाबा ओमफ्राय
जखां जेब दु दालि गांखंजों ना गोरानजों उवालाव देनाय समाव माबाफोर मुवा मस्ला हारिनि बा संख्रि बानलु बेफोरखौ होगोन ना होआ नोंथां
जोंहा देनायाव होफेराखै नों
आचसाा
औ नोंथाङा जाफ आरो नोंथांमोन हाङाबा माबायदिय जायो एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां जोंहा नाखौथ' जेनेबा इदिनो ना गिदिरफोरखौ जोङो मैथाजों जानाय जायो आरो लोगोसे जोंहा आलुजोंबो जहल जायो नाखौ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो जेनेबा नाफोरखौ थास' आथिंजोंबो जानाय जायो
नोंथां
जोङो नाखौ जेनेबा फ्राम फ्रामैनो एवनानै जायो लोगोसे आरो नाखौ बाथोन महरै फ्रायबो बानायनानै जानाय जायो
औ नोंथां
औ औ बिब्दिब्ला नोंथाङा नानि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
हायो नोंथां
औ
दाथ' गोबां नाफोरखौ मोननो था दैज्लां बोथोर नालाय नाफोरखौ जोङो ना खांख्राइफोरखौ एसे बिलो माबा दै नालाफोराव गुरनानै मोनजासोगारो
औ औ
दै दाथ' गोबां अखा हानायनि जाउनाव नाफोरा दै देरनायनि थाखाय फैसोगारदों बेनि थाखाय जोङो एसे गुरब्लानो जानो आन्थाखौ मोनो नोंथां
आतसा
औ नोंथां
बिब्दिब्ला नोंथाङा जोंना समाबो जाबाय जोङो उननि समाव गोबाङै सावरायबावनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे औ